हेल'
हेल', औ खोनादों।
नोंथाङा होमबा दायो फ्रि दङ ना?
औ फ्रियानो दं नोंथां।
बिदिब्ला जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै। टपिकानो जाबाय जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय बा सानसेयाव जोङो मा मा खामानि मावनानै जिउखौ बारहोहरो बिनि बागै जों एसे
औ औ जागोन जागोन।
जोंनि सामफ्रोमनि जिउ बुंनो थाङोब्ला जोङो मोनानि उन्दुनायनिफ्राय लानानै आरो फिन उन्दुजासिम जों सावरायनो हायो। जोङो बांसिन सुबुङानो जोंनि गामियारि ओनसोलाव बा गामियारि जायगायाव बांसिन सुबुङानो मोनानि जि रिंगा बा जि-जिसे रिंगा बा गु रिंगा बेफोराव उन्दुयो। थारैनो बे मोनसे गामियारि ओनसोलनि थाखाय बा खामानि मावखुबग्रा सुबुंफोरनि थाखाय उन्दुनायनि सम आरो आरो सिखारफिननाया जाबाय ब्रै रिंगा बा बा रिंगा फुंनि।
औ औ।
नाथाय माखासे लाइमोनफ्रा जानबुं बा मबाइलखौ बाहायनानै बिथांमोना थाब उन्दुवा बिसोरो बांसिनानो से रिंगा मोनानि सेेरिंगा गाहाम सिम थायोबा नै रिंगा गाहामसिम थायो मबेल नायै नायै। बिनि उनाव बिसोरो उन्दुयो नै रिंगाफ्राव उन्दुनानै सिखारो दाइन रिंगा गुरिंगा बेफोरो देहानि थाखाय मोजां नङा। बेफोरो सावस्रियाव माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। जों बिगियाननि नोजोर नोजोरखौ जोङो बिगियाननि माखासे बाथ्राखौ जोङो जुदि फल' खा खालामोब्ला जोंनि उन्दुनाय टाइमा बा जों बेसां उन्दुनांगौ होन्नानै बुङोब्ला बिगियाना बुङो जोंखौ स्नि घन्टा बा द' घन्टा। जों उन्दुथारनांगौ होन्नानै बिनिखायनो जो-जों हायो जे बेसेबां हायो थाब उन्दुनांगौ आरो फुङाव थाब सिखारनो नांगौ बेजों जोंनि सावस्रिया गोबां मोजाङै थायो आरो आरो सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो जोङो खमायब्लाबो हाथथाराब्लाबो सम गैयाब्लाबो जिबा मिनिट बा थामजि मिनिट फुङाव जों एक्सारसाइस खालामनांगौ जायनि गेजेरजों
औ
जोंनि देहाया फिट थायो जोंनि सावस्रिया मोजां थायो बेराम आजारनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो आरो बाइक ब बायदि साइड इफेक्टफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे फुङाव सिखार सिखारग्रोमोना आं सिखारग्रो मोना जेबो खालामालासिनो ब्रास खालामालासिनो जेसेबां हायो दै लोंनांगौ हायोब्ला दै गुनु लोंबा साबसिन जायो बेजोंनो जोंनि सावस्रिया जोबोद मोजां जायो बिनि उनावसो जोङो बिनि उनावसो जोङो जा खामानि मावनांगौ जेनेबा जोंनि न'खरनि गाहाय आइ आफाफोर जाबा जोंनि न'खरफ्राथ' मिथिखायो जोंहा संनाय खावनाय ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय बेनि उनाव गथ' गथायफोरखौ जाहोस्रांनानै गावबा गाव खामानियाव थांनाय। आरो जेनेबा उन्दैफोरखौ बा फिसाजो फिसालाफोरखौबो जों बुंनो थांङोबा सिखारबाय सिखारनायनि उनाव मोखां सुबाय फ्रेस जाबाय बेनि उनाव बिजाब फरायनाय जेसेबां हायो फुंङाव बिजाब फरायनांगौ मानोना सिखारग्रोमोना जोंनि मेलेमा गोबां माने सानाव जोंङो जाबायदि बायदिसिना जेंना जेंसि राय्लायनाय मानाय बायदिसिना जोंनि बेले बेजेया मेलायाव हाबना थायो नाथाय फुंङाव उन्दुना सिखनाय लोगो लोगो गैया जायो बेनिखायनो फुंङाव जेसेबां हायो बिजाब फरायनांगौ नं। हायोबा जेसेबां बिथां गोरा गोरा टपिक गोरा गोरा साबजेक्टखौ फुंङाव फरायनांगौ फुंङाव फरायोब्ला मेलेम बांसि बांसिन हाबो आरो बांसिन गोसोआव थायो होननानै माखासे बिगियानगिरिफ्रा बुंलांदों आरो। बिनि उनाव गथ' गथायफोरखौ जोंनि आइ आफाफ्रा फरायसालियाव थिनहरो बिनि उनाव गावसोरो खामानि मावनो थांङो। खामानि मावनानै जेब्ला सम जायो अब्ला गिदिंबोफिनो जोंनि गामिनि नर्मेल लाइफआ बेबायदिनो सोलियो आरो फिन मोनानि द' बा स्नि रिंगासोआव मोनानि जाबुं जानाय जायो। बिनि उनाव गामियारि लाइप सफफा गामियारि जिउआ फिन उन्दुनाय फिन सिखारनाय बेबादिनो सोलिबाय थायो। नोंथाङाबो बिनि बागै बुंनो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन नोंथां। नोंथाङा जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै माखासे खोथा जोबोद मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय नोंगौ। जेनेबा जोंनि गामियारि ओनसोलावहाय जोंङो दा नायनो थांङोबा जो द दैज्लां बोथोर नङा होनब्ला ओ जोंनि जेनेबा ओ जोंनि बिफा बा जोंनि बिमाफ्रा जेनेबा फुंङावनो सिखारनानै जेनेबा बे बेबायाददिनो बिफाखौ हेल्प खालामो लोगोसे बेबायदिनो बिफाया फुंङावनो सिखारनानै जेनेबा फोथारावहाय बेबदिनो ओ हालेवहैयो। दा आथिखालाव हालेवनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जों जेनेबा बेबादिनो एसे जेनेबा सातथा बा आदथा जानाय समावहाय बेबायदिनो जेनेबा बेनो ओ जेनेबा बिमाया ओंखाम ओंखाम लांनायखौ जोंङो थारैनो नुनो मोनो नंङा होनबा नोंथां?
औ औ।
औ आरो बिनि उनाव जोंङो जेनेबा ओ बेबादिनो जोंनि जेनेबा गामियारि ओनसोलफोराव जेनेबा मान गिदिर गिदिरफोरनि ओ जेनेबा खोथा बुंङोब्ला जोंङो बिसोरबो जेनेबा हालेवखांनानै उनाव फैनानै जेनेब बिसोर गावसोर गावसोरनि खामानिफोरखौ मावनायखौ जों ओ मोननो थांङो। जेनेबा आबादनि बेलायाव आबादनि अनगायैबो बिसोरो आबाद आबाद मावखांनायनि उनावबो बिसोर बिसोरो जेनेबा ओ न'आवनो न'आव बायदिसिना जेनेबा मैगं थाइगं गायनाय बेफोरखौबो बिसोरो बेफार फालांगि खालामैयो आरो लोगोसे बेबदिनो जेनेबा सानजुफु सानजुफ बु समाव जेनेबा न'खराव जेनेबा बिमा बिफाया ओ बिमायाहाय ओ ओंखाम ओंख्रि संनायनि ओ मुुखुब जानानै थायो जेनेबा आरो बेबायदिनो जोंङो जेनेबा लाइमोनफोरनि बागै जों बुंङोब्ला आथिखालाव ओ जेनेबा दायो बुंङोब्ला जोंङो ओ जेनेबा लाइमोनफ्राहाय जेनेबा फुंङावनो सिखारनानै जेनबा बिजाब फरायनायखौ जों मोननो थांङो नंङा होनबा नोंथां?
औ औ।
औ बिजाब ओ बिजाबनि ओ फरायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंलांखाबाय जेनेबा बेबायदिनो फुं फुंङाव सिखारनानै जेनेबा मोखां सुवालासिनो जेनेबा फुंङावनो बिजाब फरायोब्ला गोसोआव थायो। बेयो थार खोथा आरो बिनो बिनिनो बिदिनो जेनेबा फुंङाव फरायखांनायनि उनाव जेनेबा मोखां गथं सुखांनानै फुङावहाय एक्सारसाइस खालामनानै जेनेबा गावनि ओ ओ गोसोखौ मोजां मोननो थाखाय जेनेबा एक्सारसाइस खालामनांगौ आरो बिनि उनाव। जेनेबा बेबादिनो जेनेबा ओ फुङाव फुङाव बेबादिनो खालामखांनायनि उनाव जेनेबा नयथा बा दसथा जायो जोङो ओंखाम जानायखौ जों मोननो थाङो आरो बेबायदिनो लाइमोनफोरनि बागै बुं अब्ला जों बेलासि समावबो जोङो बेबाददिनो लामा बे इदिनो लामाफ्राव बा बेबायादिनो फिल्डाव। जोङो लोगोफोरजों सावरायलायनायखौ जों मोननो थाङो बेबायदिनो जेनेबा आरो दायोथ' खौ जोङो फुटबल गेलेनाय फुटबल गेलेनायखौ जोङो मोननो थाङो। बेबादिनो आरो गोबां बेबादिनो फुटबल भलिबल गेलेनानै आरो गावनि देहाखौ ओ मोजां राफोद खालामनो थाखाय जोङो खारनायखौ जोङो दायो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ
औ आरो बेबादिनो जोङो सामफ्रोमबोनि जिउ डलि लाइफ होननानै बुङोब्ला जोङो बेनो आरो बेबादिनो जेनेबा ओ लोगोफोरजों ज' ज'यै थालायनानै खोथा सावरायलायनायाबो जोबोद मोजां जेनेब बा बेबाददिनो लोगोफोरजों थायोब्ला मोजां मोजां खोथा रायलायोब्ला बा जेबा गाज्रिफोरखौ गाज्रिफोरखौ रायज्लायलासे जेनेबा मोजां मोजा मोजां खोथा रायलायब्ला लोगोफोरजों जोबोद मोजां मोनो सावरायलायनानै थानोबो बेबादिनो आरो जोबोद औ माने बेबादि थालायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां आरो बे बेबदिनो मोना जायोब्ला मोना समावबो जोङो ओ बेबादिनो फैखांनायनि उनाव गेलेखांनानै खारखांनानै फैखांनायनि उनाव जों मोन जायोब्ला जेनोबा आस सयथा बा साथा बाजि निफ्राय जों ओ लेखा फराय लेखा फरायनानै जों माखासे जेनेबा लेखानि अनगायै बो जों माखासे गोबां जेनेबा बेबाददिनो आउट नलेजनि लेखाफोरखौबो जोङो माखासे जोबोद फरायनानै सोरबा सोरबा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथाङा।
औ
औ ओ बेबायादिनो जेनेबा लेखा फरायखांनायनि उनाव जेनेबा नयथा बा दसथा जायो अब्ला जोङो ओंखाम ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोननो थाङो ओंखाम जाखांनायनि उनाव जोङो बेबादिनो दसे सम बिमा बिफाजों रायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
औ आरो जेनेबा गामिनि अनगायै ओ गामियारि अनगायै जेनेबा नोगोरफोरावहाय बिसिोरनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि सोमोनदै नोंथाङा जेनेबा एबा नो नोगोराव थानाय सुबुंफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना नोंथां जेनेबा बिसिोरनि सानफ्र बदि दै दैलायबा माबायदि जायो।
औ हायो हागोन थारैनो थारैनो! नोंथांखौ बुंनाय बाथ्राफ्रा सैथोआनो जा जोङो गामि आरो नोगोरजों रुजुलायोबा जों सानफ्रोमबोनि जिउआव एसेबाबो जों फारागखौ नु नुनो मोननाय जायो। मानोना जोंना जाबाय गामि बिसोरना जाबाय नोगोर बिसोर बिसिना जेराव जेव जेव जमा जमा खाथि खानि गोबां सुबुं अनजिमा जोंना गोजान गोजान खम सुबुं अनजिमा बेयाव जों गोबां फारां फाराग खौ नुनो मोनखायो बिसोरो सिस्टेमेटिक सोलियो टाइम टु टाइम खालामो बिसोर जेब्लाबो समखौ समखौ होसोयो समखौ जेब्लाबो बिसोरो मान होयो नाथाय जोंनि गामियारि ओनसोलाव जोंहा सम बारा खोथा गैया खामया जोबनांगौ खामानिया जानांगौ आरो। जा फिथाइ मोननो नांगौ बेखौ मोननांगौ बेबायदि जोंहा गामियाव सोलियो नाथाय जों सहर होननानै बुङोब्ला सहराव गोरों सुबुङासो थाखायो बिसोरो बेखायनो सब बाथ्राखौ मिथिगौ बिसोरो गामियाव जेरैबायदि जेरैबायदि सोलियो बिनिख्रुइ सहराव साबसिन सोलियो बिसोरो फुङावनो सिखारो दा आरो बिमा बिफाफ्रा जेब्लायबो सहराव थाग्रा बिमा बिफाफ्रा जेब्लायबो फुङाव एक्सारसाइस खालामो बिसोरो हाथाराब्लाबो फुङाव सिखारनानै बिसोरो नैजि मिनिट बा जिबा मिनिटसोआ बिसोरो फुङाव जगिं खालामथारो थाबायो मानोना बिसोरो मिथिगौ बिसोरो गोरों बिसोरो मिथिगौ जि देहाखौ बोरै गोग्गो लाखिनो हायो मानोना बिनि अनगायै बिसोरहा जेबो खामानि गैखाया बिसोरो साख्रि मावोबा बबेबा माबा मोनसे बिजनेस मावो बिसोरो सानाव बेस्थ' जाना थायो आरो। उदां उदाङै थानाय जायो बिनि थाखाय बिसोरो मिथिगौदि बिसोरनो सावस्रिनि थाखाय बिसोरनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बिसोरनि एक्सारसाइसआ गोनां नाथाय। जोंनि गामि ओनसोलाव नि आइ आफा बा जोंनि गामिनि सुबुंफोरा रावबो बेबायदि साख्रि बाख्रि मावा गासिबो खामानि मावनानै जायो आबाद मावनानै जायो बेनिखायनो जोंनि आइ आफा आरो जोंनि गामिनि सुबुंफोरा खामानि मावनानै सानाव मेंखायो मेंनायजों उन्दुयो उन्दुनानै माला सोरोङो बेखौ फाथ्था मोना बेखायनो बिसोरो बेफोरखौ साबस्रिनि बागै बारा गोनांथि होस्लाबा आरो नाथाय टाउननि मानसिफोरा मिन्थिगौ जे बिसोर बिसोरो ओरैनो थाबाय थायो ओरैनो थानायजों जानाय लोंनायजों मोदोमफ्रा देरलाङो बिनि थाखाय बिसोरो फुङाव एक्सारसाइस खालामो आरो गथ' गथायनि बागै बुंनो थाङोब्ला बिसोरो गथ' गथायफोरखौ मोजां मोजां फरायसालियाव सोयो सानफ्रोमबो हमवर्क बा बायदि बायदि बा टाइम टु टाइम दाइन रिंगा जानाय लोगो स्कुलनि बास फैगोन बेयाव थिखोना हरगोन लंपेन्ट गस्ला थटाइ गान होगोन जुथा गान होगोन फुरा डिसिप्लिननै बि बिसोर गाव गाव गावनि गथ' गथथायफोरखौ फोरोङो आरो स्कुलाव थिनहरो स्कुलनि स्कुलाव थांनायनि सिगां बिसोरो लान्च बक्स बा जिनै रिंगा जानाय लोगो लोगो जानो थाखाय गथ'फोरनो बायदिसिना टिफिनखौ खालामना हरो बेयाव रुटि हरगोन फुरि हरगोन बायदि बायदि खालामना हरो। इनि उनाव फैफिनोबा गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लायो। जेब्ला गथ'फ्रा न'आव मोनफैगोन अब्ला बेलासिनि ब्रैफोर बाजिबा गावसोरनि अफिसफ्रा गयोब्ला बिसोरो गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ खाथिनि बबेबा पार्कआव बेरायनो लाङो मानोना बिसोरनि बिसोरो रावबो सासे सासेजों सिनायलाया टाउन एरियायाव ओरैबायदि सुबुं फैगोन नोंनि मोनसे से बिल्डिंआव थानाय सुबुंखौनो नों सिनायलाया बेनिखायनो बिसोरो बिसोरनि गथ'फ्रा गेलेलायनो बा खारथिं खार था खालामनो एक्सारसाइस खालामनो बायदि बायदि खोथा सावरायनो थाखाय बिसा मानसि गैया जायो बेनिखायनो बिसोरो खाथिनि अबेबाफोर पार्कआव गथ'फोरखौ गेलेनो लाना थाङो जाहाथे गथ'फोरनि मायड आ से फ्रेस जायो। बेबायदिनो टाउन एरियायाव सानफ्रोमबो दैलि लाइफआ सोलियो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
नोंथाङा बेनि बागै फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा
औ जेनेबा औ हागोन नोंथां जेनेबा नोंथां बुंनाय मथेनो जेनेबा नोगोर नोगोरनि सुबुंफोरा जेनेबा आ जेनेबा गामिनि गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय जेनेबा गोबां फाराग नुनो मोनो बेयो थारखा नङा ना होमबा नोंथां ओ बांसिनानो बांसिन नानै नोगोरावहाय जेनेबा आ साख्रि बाख्रि मावनायखौ मोननो थांखायो बियो थारखा नङा होनोमा नोंथां
औ औ
औ होमबा जोंनि रायज्लायनाय समाबो जाबाय नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां औ औ
औ दे दे
औ औ